औ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना? औ आं दायोहाय जोङो ससियेल मिडियानि टप क रायलायनो सानदों रायलाय जागोन ना नोंथां? अ माने ससियेल मिडिया होनोबा मोनसे जोंनि मास मिडिया आरो ना माने जोङो बे ससियेल मेडिया मेडियानि लोगो लोगोसे जोङो माने बुहुमाव जि जाथाय जादों जि जायाखै माने जों मोन्थिनो हायो। ससियेल मिडि ससियेल मिडियाजों लोगोसे जोंफोर माने बुहुत गुबुन गुबुन रोखोमनि माने जोङो निउस एबा माने जि जाथाय बेफोरखौ जों मिथिनो हायो आरो ना। जेरैहाय बुङोबा माने जोंनि मबाइलनि एप्लिकेसन जों बुङोबा जेरैहाय माने फेसबुक
औ औ
माने जि जाथायफोर जादों जि जायाखै माने नङाब बायोबा मानसिफोरनि रोंगौथि माने जिस किल जों बेफोरखौ मिथिनो हायो आरो ना औ ससियेल मिडिया होनोबा माने मोनसे बे ग्लबेल नेटवर्किं माने मबाइलनि सोमोनन्दै आरो ना
औ
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो नामा ससियेल मिडियानि बारै?
औ औ ओ ससियेल मिडियानि बागै आं बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा ससियेल मिडिया मोनसे जोंनि माने माने ओ बुजिनो मोनसे गुवार मोनसे टपिक बायदिनो जाहैबाय आरो जेनेबा बुजिनो ओ जायफोरा जेनेबा ससियेल मिडियानि जुगिदों मोनसे नोंथाङा बुंनाय बायदि दि जेनेबा स्किल मोनसे ओ लार्निं प्रसेसआवबो सोलिनायहै माने सोलोंनोबो हायो बा गावनि स्किलखौ देखायनोबो हायो सोरबाया सोरनिबा स्किलखौ नायनानै सोलोंनो गोसोबाला नायनानै सोलोंनो हायो आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो गावनि मोनसे रोंगौथिखो सोरनोबा होलांनो थाखाय बा ससियेल मिडियानो खिथिलांनो थाखाय सोरनोबा फोरोंलांनो थाखाय ओ ससियेल मिडियानि गेजेर जों मोनसे भिडिअ' बनायनानै हगारनोबो हायो फेसबुकफोराव वाटसापफोराव आरो जों जेब्ला मोनसे गोदान जायगायाव जों थाबायनो थाङोब्ला माब्लाबा समाव जों भिडिअ' बनायनानै आ गावगायनि थाबायनायनि स्टेटासखौ खिन्थिनो हा हायो आरो स्टेटासनि जुगिदि जे आं माहा थाबायनो थांदों मा जायगाखौ नायनो थांदों बेबो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे सोलोंथाइ होननानै आं सानना लायो आरो जेनेबा सोरबाया थांदोंब्ला बियो ओ स्टेटास होनाय लोगो लोगोनो मिथ थिनो हायो जे अ बे मोनसे जायगायाव थांदों बे जायगायाव बे जायगानि नाम दोङो बा बे मोनसे जायगायाव मोनसे जायगानि डेभलपमेन्ट मोनसे जायगा दोङो बा इन्डास्ट्रि दोङो बा ओ एरिया दोङो बेफोरखौ मिथिनो हायो आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो जेनेबा माखासे समाव जोङो ओ जेनेबा जों ओ सापस हमनानै ला जेरै नोंथाङा बुंलांबाय निउसफोरनि गेजेरजों बा माबा मोनसे
माने जोंफोर मिथिनो हायो आरोना ससिल मिडिया लोगोसे
जेनेबा जोङो गोजान जायगायाव थांनानै जोङो मोनसे गोदोर इनस्टिटिउसन बा गोदोर कम्पानिखौ ना जोङो थांनानै बिजिर हैैनो हाया नालाय मफ्राय मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो ओ वेबसाइटआव नायनानै जोङो फरायनानै मिथ मिथिनो हायो आरो जे बेयाव मोनसे मोजां इनसटिउसन दोङो मोनसे मोजां कम्पानि दोङो बेबायदि आरो ससेेल मेडियानि गेजेरजों।
नोंथाङा जि मोनदों माने जि औ नोंथाङा जि मोनदों थारकोनो जाबाय मोनसे बुहुत गोदोर माने प्लेटफर्म आरो ना माने जेरै नोंथाङा बुंदोंमोनना वेबसाइट जोंङो वेबसाइटनि लोगोसे माने जोंफोरो जिखौ मिथिया माने जों बेयाव सार्च खालामनानै जों बेयाव नामायनानै जों नुनो मोनो आरोना फोर माने आं बुंनो सा नदों माने जेनेबा सा फस नोंथाब बुंदोंमोन ना माने कलेजफोर थायो होननानै बे कलेजखौ माने जों आगोलावथ' माने बिदि ससेल मिडया गैयामोन बिदि वेबसाइट आरि थायामोन ना माने जोंफोर माहाबा गोजानफोराव माने कलेजफोराव जों‌ एडमिसन लाहैनो थाखायल'
औ औ
थांनानैनो लानो गोनां जायोमोन माने मारैहाय बे कलेजनि इनफ्रा स्टाकसार नङाबा माने सिलेबासफोरा माबायदि जों बेफोर थारमाने थांना नाहैनो गोनां जायोमोन आरोना आरोना ओमफ्राय दानिया बे ससेल मिडिया फैनानै बे माने वेबसाइट ओमफ्राय जोङो थांनो गोनां जाला आरोना माने जों डाइरेक्ट बे वेबसाइटजों लोगोसेनो जों फोरो बे कलेजनि जाथाय नङाबा एबा माने मारै इनफ्रास्ट्राकसारफोरा जों बेफोर नायनो मोन। मिथिनो मोनो आरो ना आरो नों बुंदोंमोन जेरैहाय लाय निउसनि, इउटुबनि माने बे फोराव माने गुबुन-गुबुन जायगाफोरनि जेफोर जाथाय माने समायना समायना भिडिअफोर एबा जि जाथाय जादों माहाबाफोर माने जेनेबा निउसफोराव जों नुनो मोनो ना माहाबाफोर माने जेरैहाय बम ब्लास्ट जादों मा जादों माने जोंफोर बेफोरखौ निउसफोरखौ माने लोगो लोगोनो, दसेनो माने जोङो ससेल मिडियानो लोगोसे जों जोङो मिथिनो हायो आरोना। औ माने ओमफाय आं बुंबाव बुंबावनोबो सानदों माने ससेल मिडियानि जेरै मोजांख खौ आरोना माने मोजां गाज्रि थायोना ससियेल मिडियाबो माने आं मोजां खौ बुंनो सानदों आरो ना जेरैहाय जों बुंलांबाय माने जोंफोर मिथिनो हायो कलेजनि बारै एबा जोंफोर निउस मिथिनो हायो बेफोरजों लोगोसे जोंफोरा मो मोजां जाबाय आरो ना। माने ओमफ्राइ आं गाज्रि बुंनो गाज्रिया जाबाय जेरैहाय माने माने मानसिफोरा खायफा बे ससियेल मिडियाआवनो माने गोजोना थायो आरोना औ। माने जोंनि बाहायनायनि सायाव आर ना माने जों मारैहाय बाहायो। जोंफोर मोजांयै बाहायबा मोजांहैनो जों गाज्रि बाहायबा जोंफोर गाज्रि आरो ना माने जोंनि मानसिफोरनि बाहायनायनि सायाव आरो ना जोंफोर माने मोजांहै बाहायनो रों बा जोङो बुहत माने ससियेल मिडियानि हेल्पजों मोजां मोजां खामानि मावनो हायो। जेरै जों बुंनो सानोबा जोंनि हारिनि जोंनि हा जोंनि हारिनि जि जाथायफोर माने
औ नंगौ
बेनिफ्राय गाज्रि बुंनो सानोबा बिदि होननोबो आं बुंलांबाय मानसिफोरा गोजावनानै थायो माने बेस बिसोरो रोङा आरो ना माने ससियेल मिडियाआवनो एनि टाइम गावनि टाइमफोरखौ वेस्ट खालामना दोनो माने फरायनायफोराव गोसो होआ एनिटाइम ओरैनो भिडिअफोराव नायलाबो गेम नङाबा एबा सोरनिबा गाज्रि गाज्रि पिकसारफोरखौ माने नायनानै
नायनानै ओम गोजोना थायो नै बेनो आरो गाज्रियाबा आंबो ओम औ आं बेयावनो नोंनि बे पइन्टखौ आं एड खालामनो सानदों आरो जेनेबा जों ससियेल मिडियाव मोनसे गावखौ नो सम मोनसे माइन्डसेट खालामना लाखिनाय बायदि जाहैयो आरो जेनेबा मोजां जेब्ला जों ससियेल मिेडियाआव नुयो बेखौ जों स्क्रल खालामो आरो जिथिया जोङो ओ ससियेल मिडियायाव जेब्ला सोरनिबा जाथाय बा सोरनिबा नं खाय रादाब बा सोरनिबा माने मिसकमिउनिकेसनाव जानाय मोनसे रादाब बेफोरखौ जोङो नायनानै माने जल्दिहै माने जोङो सेयार खालामो आरोना बेयो जोंनि मोनसे ससियेल मिडियाखौ गाज्रि जि बाहायनायनि मोनसे आखु बायदि जाहैबाय आरो सोरबा सोरबा जेनेबा ओ जोंनि गेजेरावनो दोङो जोंनि माने ओ जोंनि ससाइटि बा जोंनि समाजावबो दोङो जेनेबा जेखौ जेखौ सोलोंनांगौ बेखौ जोङो सोलोंनो हाया माने सोलोंनो आसा खालामा नाथाय जेखौ जों सोलोंथारनाङा नंथारै नंखाय बे बाथ्रा खौनो माने मानसिफ्रा सेयार खालामनानै माने ओह फेक निउस बायदि जाहैयो आरो बिजों मानसिफोरा बांसिन ओह साननो हानाय गो खमायलाङो आरो माने ससेयेल मिडिया बाहायनायनि जुग बिदिनो बा जेरै जों साफस हमना ओह ससेयल मिडिया बाहायनाय लोगो लोगोनो सोरनिबा न'खराव गथ' उन्दै दोङो बिनि गेजेराव जोङो माने सोरखौबा बुंबाय जे ससेयेल मिडियाआव नुनाय लोगो लोगोनो जे सासे गथ' फिसाया माबा मोनसे निसा बुस्थु लादों बा माबा मोनसे निसा बुस्थु लाबाय बा बेखौ जोङो लायाखैबाबो जोङो लादों होननानै जों गावनि गथ'फोरनि सिगाङाव जों रायजलायनाय खोननायोबोला बे निसा बुस्थुआलाय माथो बे मोनसे सानखांथिया गथ' फिसानि माइन्दाव हायो आरो बे निसा बुस्थु
औ माने गाज्रि खामानिखौ सोलोङो आरो ना नुनानै गथ'फोरा औ
बे निसा बुस्थुआलाय माथो माने बे निसा बुस्थुनि नामखौ खोनानाय लोगो लोगो बेथ' मिथिनो गोसो जासिगोन नालाय जेनेबा उन्दै बैसोआवथ' जायब्लाबो मिथिनो लुगैयो मिथियैखो थ बिदिनो माने माने निउसआ
माने उन्दै बैसोआवथ' माने जों जोंफोर माने सानखानो रोङा। ना उन्दै बैसो। माने गथ'फोरा माने ओ बे मोनसे माने गाज्रि जाथाय जाबाय आरो ससेल
गाज्रि जाथाय जाहैबाय आरो माने बे जोंनि बा। बाहायनायनि सायाव जाहैबाय आरो। जों औ जोङो। जेनेबा मोजां बाहायोबानो जों गथ'फोरनि सिगाङाव जों मोजां बाहायबानो जोङो गथ'फोरखौ मोजां फोरोंलांनो हाबाय। ससेल मिडियानि जोंनो आरो जुदि जोङो नंखाय रादाबखौ जुदि फोसावदोंब्ला बे मोनसे रिजाल्टआ हामा जाहैबाय आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो।
औ नोंथां नंगौबो ससियेल मिडिया माने आं बुंनो सानदों आरो ना माने जोंनि मानसिफोरनि बाहायनायनि सायाव आरो न' माने जोंफोरो मोजांङै बाहायबानो माने मोजांङै जागोन जोङो गाज्रियै बाहायबानो माने गाज्रि जालाङो आरो ना। जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन ओह माने गथ' नुनानै माने सोलोङो। थार खोथा बियो दानि गथ'फोरा माने द गथ'फोरा माने बिराद सुवात ना माने औ नुबानो माने बिसोरो माने सोलोंनो लुबैयो। ना ए बेबायदिसो। जेनेबा सापस सोरबा माने फन गोदान बायबाय आरो ना? फन गोदानखौ ससियेल मिडिआव आनबक्सिं खालाम खिथिबाय माने ओमफाय गथ'फोरा नुनानै मान सोंनो लुबैयो आरो ना माने बिमा बिफाफोरनियाव नुनानै फन गोदान बायनो लुगैयो नङाबा एबा सोरबा बाइक गोदान बायबाय। बेनि फट'फोरखौ आपल'ड खालामनानै माने भिडिअफोर एगारबाय। गथ'फोरा नायना बिखौ सोलोङो आरो ना माने जि माने सोलोंनो गोनां गैया। गाज्रि माने बि। खौबो सोलोंनो हायो आरोना औ औ माने ओमफ्राय जोंहा मोजां सापस लाइक जाबाय जे ओेरै मोजां मोजां माने फोरोंनाय मोजां मोजां रादाब निउसफोर नुनो मोनो माने जेरै आं बुंनो सानो सोरबा माने एग्जामफोराव फार्स्ट डिभिजनाव पास जादों बेफोरखौ नुनानै सोलोंनांगौ आरो ग फोरा खिन्थु बेफोरखौ माने मोजांखौ सोलोङा गा माने बांसिन नेगेटिभ बे गाज्रिखौ माने गथ'फोरा दानि सोलोंनो नागिरो आरो ना
औ औ नंगौ नंगौ
औ ससियेल मिडिया जाबाय बेहायनोसै जोंफोरो दा बे टपिकखौ बेहायनो दोनथ'नाय जाबाय न नोंथां औ गोजोन्थों दे